हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां।
औ ओ दा जों रा सावरायनस सानदों ओ जोंनि बर'फोरनि फोरबो ओ फोरबो होनबाथ' जोंना गोबां दं नङा होमबा। जेरै बैसागु मा गो आ काति फोरबो। ओ बिब्दिनो आङो नोंथांनियाव ओ नोंथांनिसि नोंथांनिख्रुइ आङो ओ जोंनि ओ बर' माहारिया बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुङो बा माबायदि फालियो एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथांनिफ्राय। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
ओ हागोन दे नोंथां ओ जोंनियाथ' बर' हारिनि हारिया ओ गोदोनिफ्रायनो बैस सागु फोरबोखौ ओ गावनि। आंगो फोरबो हिसाबै। गाजा गोमजायै बोराय थ। सेंग्रा सिख्ला आरो ग थ गथाय ज जयैनो। ओ ओम फालिबोगासि नो उमह। जोंनिया गिबियावनो बैसागु। फोरबोआ। ओ मोसौ थुखैनाय। मोसौ थुखैनायाव बे ओ बेजों ओ सुरु जायो आरो गिबि। दिनानो बैसागोनि गिबि साना बे मोसौ औ मोसौ थुखैनायजोंनो जागायो ओ जोंनिया मोसौ थुखैनो गोनां औ औ।
खैयो जोङो ओ मा होनो बे मोसौ थुखैनाय दिनखौ।
मोसौ थुखैनायखो ओ
औ।
मोसौ थुखैनाय दिनखौथ ओ बर एसे एसे बावगारबायमोन आं नोंथां नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा नोंथां।
औ। औ औ औ सैथ्र दाननि लास्टआव ओ थुखैयो नामा जायखौ जोङो दमा औ दमासि
दमांसि औ औ नंगौ नंगौ नंगौ दमांसि समाव थु ओ बे मोसौ बे मोसौ थुखैनायाव जोङो गोबां ओ फिथाइ सामथाइफोर बाहायो जेरै- ओ फिथाइ सामथाइ माने ओ मोसौखौ माला गानहोनो थाखाय गोबां औ थाराय फान्थाव पानिलाव आरो हालदै दिग्लिलिथि बिलाइ बेफोरनि ओ माला सु नानै जोङो मो सौखौ गानहोनाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव जों मोसौखौ ओ थाव जानायजों थाव जानायजों बेयाव हांगार हांगार एसे लगायनानै फथ था होनाय जायो आरो जों मोसौखौ। ओ फथा होनानै जोङो दैमा एबा फुख्रिफोराव लांनानै जोङो मोसौखौ ओ मोजाङै थुखैहैनाय जायो। थुखैखांनायनि उनाव ओ जों मोसौखौ दुब्लियाव ओ उदाङै होंंगारना होनाय जायो आरो दोनदार होआ जासेनो। होनदार होआलासेनो जों उदाङै हेंगारना दोननाय जायो आरो बै समखालि।
औ औ बे मोसौ थुखैनायाव जि मोनसे मेथाइ रोजाबो नों
ओ औ नोंगौ नोंगौ मिनथिगौ नोंथां औ आं गोबां मिथियाबाबो ओ एसे गोदोनिफ्राय खोनाबोदों दा बेखौ आङो एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। ओम मोसौखौ ओस मानसिफोरा
औ।
जे बेमार आजार दाजाथों ओ मोसौआ बारि लां थैइदि होननानै गोबां मेथाइ खननाय जेरै दिग्लि लिथि दिग्लि लिथि दिग्लि पाट आम ओ गुरुख खबाइ जाद जाद एनखे ओ बिदि हारसाजोंनो बुंनाय जायो आरो जोंनिखिजाय औ आरो बर'जों बियो जागोन ओ लावजा फान्थाव जा बोस
औ बिसोरनि बारायलांबाय था औ औ बिमा गायदे बिफा गायदे नोंसोर जागोन मा हालुवा गेदेद नामा बिदि होनो आर
औ बिदिनो औ।
औ
बि औ बिनि उनाव मोना मोनाब्ला जोङो ओ मोना मोना ब्ला जोङो ओ खुगाफोरनाय हिसाबै लामायाव जोङो ओ गोबां ओ खुथ्रा सु बायदि बायदि सुखौ लाना जोङो लामायाव जिगाब बुन्थाजों थुफा होनाय जायो आरो लामायाव बेनि उनाव मोसौबो लाबना दोन फैनानै ओ गलियाव खान दोननाय जा सिगोन बैदिनखालि। बिनि उनाव ओ सानसे थानानै जोंनिया जासिगोन ओ सुबुंनि बैसागु सुबुंनि बैसागु समखालि औ मानसिनि बे सानखालि जोंनिया बय बो सुबुंफोरनि गोसोआवनो मोन से रंजा खांनाय सोमजिफैयो आरो रंजाखांनाय
आरो मा जोंना औ जोंना बै दिनखालि मा ओ फुजाबो होनाय जायो आरो ना से खालार खालि बैसागोनि औ आरो मा गोदो गोदाय आबै आबौनि बायदिबा मा जोंङो मा
औ औ गेदेरखौ मान होनांगौ औ आरो जोंनि नखरनिफ्राय जा जा रुंसारि जालांनाय सुबुं बिस
औ औ बिसोरनि थाखायबो औ औ गोथैसो जायखौ होनो मा गोथैसोब
औ नंगौ नंगौ
लोंनाय लोंनाय जानाया ओ गिबि नंगौना? जायखौ जोंङो जुमाय रिसि जि आइ टेग मोननायनि बरनि जुमाय रिसि ना औ बेफोरखौ माने जों मा हो लोंनाय जायो आरो ना
औ औ
औ बेफोरनि बागै एसे फोरमायजागोन नोंथां
औ बेै समखालि बो ओ बै सागु फोरबोआ बरनि ओ गोदान बोसोर फैनाय बायदि जायो नालाय बर फोरनि गोसोआव ओ गोबां खुसि फैयो। बेनि थाखायनो बै खुसिखौ बरायनो थाखाय सुबुंफोरा ओ बेदरनि बेदर ओं खामनि खाम ओ बेबाय दिनो ओ मा जानो बेफोरबायदि गोबां जानाय जायो आरो जानाय लोंनाय जायो आरो।
औ आरो जोंना बे मोसौ थुखैखालि मा ओ सेजौ से बिदनि मा मैगं थाइगं गोखा गोखै ओ बिब्दि एवना जानाय जायो आरो ना औ बे गोखा गोखैनि गेजे राव मा मा होदेरो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ आं सेजौ से बिदखौ नोंथांनो खोन्था नो लाब्लाथ गोबां ओ गोबाव जागोन नोंथां बेनिखायनो ओ मोननैसो आं
औ एसे सुंदयै सुंदयै
औ नोंथां औ। ओ फासआवनो जायै बाय उम गोबां मैगं फोर दोङो जों बेफोरनो नाउमान नाउमान खाबथिङो नालाय गिबिआवनो ओ जोङो फा ओ औ एसे एसे लाजोबनाय जायो। गिबियावनो आनारस बिलाइखौबो लाजागोन जोङो बेखौबो औ औवा बिलाइखौबो लानाय जायो जोङो एसे बिनि उनाव
औ आं
बेनि औ दे जागोन दे नोंथाङा फोरमायजागोन
औ ओ जोंना मा ओ बो फैसाागोन होना जा दिख मोन न मोना दिंखया गिद बिदि जों दिंखिया मैगंखौ जायो नंगौना औ औ बे मैगं ओ बे मोसौ थुखैखालि जों गोखा गोखै होनोब्ला जोंङो मा गासै गासैबो बिदिनो जोंङो मा फिथाइ सामथाइ हाग्रा औ गासैखौबो जाजायो आरो जेरै खान्थाल थाइजौ ओ दिंखिया औ थास' बिलाइ ओ बिदिनो खांख्रिखलानि बिलाइ औ बिदिनो गासैबो सिफुं ओ फुंखा ओ बे ओ माथिगालदाब जे बुंङो जों हांसो आफा खिफि बेन्दों औ गोबां रोखोमनि जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मा बिफां लाइफांखौ जोङो मा ओ बेदर
जानाय जायो आरो ना।
जानाय जायो आरो औ औ बिनि औ औ ओ बिनिफ्राय आरो मोनसे औ।
औ नोंथाङा बैसागु औ मोसानायनि सोमोन्दै ओ नोंथांमोननि गामियाव माबायदि ओ बैसागुखौ मोसानानै गाजा गोमजायै बिलाइ हरो बेखौ। नामान सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ‌, हागोन जोंङो बिदिनो सेंग्रा सिख्लानिबो मोनसे हानजा जायो‌ लोगोसेनो गथ गथ'फोरनिबो हानजाया गुबुन हानजा जायो लोगोसेनो बोराय बुरै बोराय हानजा बिसोरो मा? खालामो बिदिनो खाम सिफुं जथा बिदि बायदिसिना थरखा बेफोरखौ लानानै मा आ नखर गामियाव जाखिनि न'खर दं, बा बेफोराव मा न'खर न'खर थांनानै मागियो आरो ना। अ बिदिनो जोङो मा रंजा बाजायै मोसायो। जाहैयो लोगोसेनो न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ गोजोनग्लायहैयो, बिदिनिफ्राय बिसोर न'खर नखर न'खर जोङो जाय जाय जायफोरनाव जोंङो मोसाहैगोन ना। बेफोरो जोंनो मा अननानै आ जोंनो माइरं बा रां हरो आरो। औ बिबदिनो इन फ्राय जाय ओ जायफोर सुबुङा मा मोसानाय खायसे, ओ मोसानो थाङोबा मा ओ बिसोरो मा जौ लुगैयो नङा होनब्ला? जोंनि दानि आ जुगनि ओ औ दानि ओ जुगनि सेंग्रा सिख्ला।। बोरायबेनथ' गासैबोथ' जौखौ लोङो नङा होमबा बे फोरो आ गोदो गोदाय आबै आबौनि फ्रायनो मा सोलिबोनाय नङा होमबा? औ आ बेफोर खौ ओ जायफोरा हायो जौखौ होयो बिब्दिनो लोङो आरो रंजा बाजायै मोसायो बिब्दिनो जोङो मा? आ स्नी सानाव लासिम जोङो मा? बि दिनो मागियो आरो ना। जायखौबा ओ जोङो औ मोस सानाय जायो आरो आ बेयो जेब्ला जोङो आ मोसाहांगोन अब्ला, जोङो मा? अ सेेंग्रा सिख्ला। जाय जाखिनि जोङो ज' जानानै मोसादोंमोन बा बोराय बु रै जाखिनि ज'जाना मोसादोंमोन बा गथ' गथाइ बिसोरो मा? आ गावसोरनि जाखिनि माइरं मोनो बेफोरखौ फाननानै मा? आ रां ओ, फाननानै बिसोर मा? रां जमा खालामो आरो। जमा खालामनानै आ खायसेया मा? आ रां खौ ओ एसे एनै दोनथुमनायबो जायो जाहाथे उनफोराव जोङो आ ओ उनफोरावबो जोङो नांगौ जायो नालाय बेनि थाखाय दोनथुमनायबो जायो आरो। ओ खावसेखो जोङो मा ओ बिब्दिनो जोङो ज'नो आ ओंखाम बा ओंखाम बेदर ज' संनानै जानाय जायो आरो जों औ बेफोरबायदिनो जोङो मा बैसागो फोरबोखो खुंनाय जायो आरो
औ औ औ
औ ओ औ नोंथां समाबो जाबाय नोंथाङा बे ओ मोसौ थुखैनायनि बा आ बैसागुनि बागै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर जोबोर गोजोनथ थाबाय गोजोननाय थाबाय आं गोबां मिथियै बाथ्राबो नों
औ औ आंबो आंबो औ
खालामै उनाव नोंथांजों आरोबाव खेबसे रायलायनो मोनबावगोन होननानै ए दे होमबा खुलुमबाय नोंथांनो
औ नोंथां दे गोजोन
खुलुमबाय दे